नोंथां
हेल'
औ
खोना खोनादों ना नोंथां औ खोनादों औ मा खालामगासिनो नोंथां?
आंथ' दा ओरैनो दङ'।
औ औ। होमबा नोंथां जोङो एसे बै ओ औवानि बाहायनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां। जोंथ' औवाखो औ। औ औ होमबा आं एसे फोरमायग्रोनोसै बेनि सायावनो।
दे दे जागोन दे नोंथां।
औ जोङो औ औवा बाहायनाय होनोब्ला जोङोथ' जों नि बर'फोरा बा बर' जोंनि समाजाव ओ औवाखौ जोङो जोनोम फाय लानानै जोङो थैजासिम बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बायदिसिना जोंनि खामानि बा मा ओ जोंनि थानाय जानाय नि बायदिसिना खामानि बा मुवा आइजें बेसाद बानायनानै लानायावबो जोङो बे औवाखोनो बाहायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोनोम जानायाव होनोब्ला गिबियावनो जोङो बै गथ' गोरलै जोनोम जायोब्ला जों बिनि उथुमाय हानायावबो जोङो बे औवा नि थेवोलखौनो जोङो बाहायो थिग बेबायदिनो ओमफाय जोङो ओ आबाद मावनायनि बेलायावबो जोङो औवाखौ गोबां ओ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जोङो ओ मारा खायनो थाखाय हुखेन, ओ जुंगाल लावथि ओमफ्राय खदालनि बिखुं
उम
उम। बेदा ओ बेफोर बायदि गोबां ओ माने आयजेंफोरखौ जोङो औवाजोंजों औवाजोंनो बानायनानै लायो एबा जोङो आबाद मावनायावबो जों औवाखौ बाहायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ संनाय खावनायफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो ओंखाम एरनो थाखाय खादौ बानायनानै लायो। ओ बेफोर बायदिनो ओमफ्राय लोगोसे जोङो अर सुनाय बा मा जेखिजाया संनो थाखाय जोङो अर सावनाय बा अर सुनाय खामानियावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जोंखौ नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो आरो जोङो जोंनि न'- न'नि ओ न' बिथाखौ जोङो बेंथिंनानै दोननो थाखाय मो-मोसौ ओ बोरमा मोसौनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोंनि न' बिथाखौबो जोङो बे औवाफोरजोंनो जोङो बेरा दुमनानै लायो आरो बे औवाजोंनो। लोगोसे जोङो माखासे समाव नुनो मोनो जोंनि न'खौबो जों थाग्रा न'खौ औवाजोंनो बानायनानै लायो जेरै जोङो खुन्था ओ इन्जुर ओ फेराइ बेफोर बायदि बायदिसिनाखौ थिवोल बेफोर बायदिखौ जोङो ओ बाहायनानै जोङो न' लुयो।
उम।
बेबायदियैनो जोङो औवाखौ बाहायो लोगोसेनो आरोबाव ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बेनि अनगायै दायोबो आरो माखासे खामानिफोराव बाहायनायखो जों नुनो मोनो जेरै ओ मानसि थैनायावबो जोङो ओ बेखौ मानसि गोथैखौ बाननानै लांनो थाखाय जोङो औवाखौनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बा हायो थिग बेबायदिनो आरो बे मानसि थैनायनि समावहा जोङो गोथै बारि ओ गोथैसालिसिम लांनाय समाव जोङो बिनो दै सारग्रा ओ महरै जोङो आइजें महरै दै लाग्रा बाहायो औवानि हासुं खौनो लानानै जोङो बाहायो। थिग बेबायदिनो जों गोबां रोखोमाव बाहायनाय नुनो मोनो जेरै औवानि आरो जा गोरलै ओंखारनाय मेवाइ बे मेवाइखौ आरो जोङो जानायाव बाहायो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो आरो औवाखौ माने आलदा आलदा गोबां रोखोमाव बाहायनायखौ थ' नोंथांनि बायदिब्ला बा नोंथां नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला मा मायाव बाहायो बिनि बागैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन दे नोंथांनो हागोन
औ
दा सावरायनायाथ' जोंथ' औवानि बानायनाय मुवा बेसादफोरनि सायाव रायज्लायबाय
औ
होमबा नोंथाङा फ्रायै गोबांखौनो बुंलांखाबाय जे औवानि मा मा मुवा बेसादफोरखौहाय जोंनो माने जिउ खुंनायाव गोनां जायो दा आंबो बेयावनो नोंथां बुंनाय बायदि माखासे ओ बाहायथिफोरखौ एफा एनै सरजाब देरनानै नोंथांनो फोरमायलांबावसै जोंनि ओ ओनसोलाव मा माखौ बाहायनाय जायो जिहेथु माखासे गोबांखौनो नोंथाङा माने फोरमायखाबाय गोनां गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ दा जोङो औवानि मा मा मुवा बेसाद नांगौ होनोबा गिबियावनो जोंहा थानो थाखाय जायगा जिहेथु न' बेखौ बानायनो थाखाय औवा नांगौ ओ
ओं
दा न'आवहाय औवा नांगौ होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो नायोमोनब्ला जोंहा गोदोनि न' लुनायफोरावहाय जिहेथु दानि बायदि जोंहा थिं गैयामोन। दा बेनि थाखायनो थिङा दङब्लाबो एसेल' अनजिमानिनो बा गोबां मानसिफोरखौनो बायनायखौ नुनो मोनामोन। रां रुफा गैयिनि जाहोनावहाय दा बे हिसाबै ओ थुरिनि उखुमा लाबनाय बेफोरबायदि आरो थुरिनि इनजुर दुमनाय बेफोरबायदि जायोमोन दा बे समाव जोङो ओ उखुमावहाय गोजौआवहाय होनो थाखाय औवाफोरखौनो फेरायबा ओ थेवल बेबायदि सै सैनानै लानो गोनां जायोमोन औवानिनो माखासे मान्दालि खुन्थिया बेबायादिनो
गोबां माने गोनां जानाय न'आव गोनां जानाय औवानि ओ माबाफोरखौहाय बेसादफोरखौहाय बेयाव बाहायनानै आरोबाव उखुमोलाबनाय समाव बेबायदिनो थेवलजोंनो खानाय जायोमोन जिहेथु बेयावहाय जोंहा दुरुंनिबो गुबुन माने बायनानै खानांगौनि गोनांथि गैयामोन बेयाव थेवल जोंनो गिदिर फिसा थेवल जिरनानै गासिखौबो खायोमोन। आरो इन्जुरावबो इन्जुर दुमनायाव जेब्लानाखि जोंहा फेराय सैनानै थुरिखौ होनानै इन्जुर खानाय जायो। बेबायदि समावबो ओ फिसा फिसा माने थेवल जिरनानै ओ बे थुरि इन्जुरखौ खागारनानै आरोबाव बे थुरि इनजुरखौ जिहेथु इनजुराव खुन्थियाजों खाथाबगोन बेखौ आरोबाव थेवलखौ गिदिर साइसनि जिरनानै खाजाबनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो थाग्रा न'वावहाय जोंहाथ' बेबायदि औवानि बेसाद बेखौ नांगौ जाखाथारो आथिखालावबो नांगौ दानिया बेनि उनावहाय जोंहा न'खर सामलायनायाव गोनां जानाय माखासे आइजें आइला औवानि बेवहाय संनाय खावनायाव गोनां जानाय हिसाबै जोंहा मैगं लाग्रा सान्द्रि खादा ओमफाय बेबायदि बिदिनो माखासे सालिग्रा बेबायदि जाथोनि जेरै सान्देंगा ओमफाय माइरं जावग्रा संग्राय आरोबाव जोंहा दन बेफोरबायदि माखासे माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय औवाजों बानायनाय जायो आरो नों थां आरोबाव बेबायदिनो जोंनि जिहेथु जौ संनायाव बाहायग्रा मोनसे बै एंखुर माइरंखौ जेब्ला सङो अब्ला बेखौहाय एरखावग्रा जायखौ खादौ होननानै बुङो बेखौबो औवाजों बानायनायखौनो नुयोमोन आरो बा बेबायदिनो खायफा खायफा गोदोनि समावहाय माने खोस्लिनि बाहायथि दङब्लाबो बर'फ्रा माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बेबायदिनो खादौ बायदि फिसा औवानि गनखौ बा औवानि बानायनाय बेसादखौहाय सैनानै बेजोंनो उरनायखौ नुनो मोनोमोन जेरै अनला ओंख्रि उरनायफोरावहाय बेबायदिनो औवानि मोजां सैनानै बेबायदि आइजेंखौ बाहायनाय जायोमोन आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा सबाय ओंख्रि माखासे दालि ओंख्रि बेबायदिनो झहल जिनिस खालामनोब्ला साग्रा जेरै सागं बेफोरखौहाय औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरोना दा बे संनाय खावनायाव थांबाय आरोबाव दानिया न'खर सामलायनायाव बाहायजानाय जों जि दानाय दानाय लुनायावहाय गिबि जागायजेननाय खुन्दुं साजेननायनिफ्राय जागायजेननाय जेरै सोरखि गिदिर सोरखि फिसा आरोबाव दाङानाथा बेबायदिनो बै सोंनाय समाव बाहायनाय माखासे औवाजोंनो खुनथिया दाननाय बौदांगि ना मा होनो बेखौ थायो आरोबाव सेवारि बेबायदिनो गनसा बेफोर गासिबो जि दानायजों लोब्बा गोनां आरो आरोबाव जि दानायावहाय माखासे बै थादावहाय थाबावनाय औवानि माखासे आइजेंफोर दंबावो नामखौ आं मोजाङै मोनथिजोबला नोंथां जायखौ माने गाहायावहाय जि दानाय समाव आथिंजों गाग्रा गंनै थायो
गरखा अ
गरखा ना मा होनो बेखौ
औ नों
औ बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो दानिया बेनि उनावहाय जोंनि बर'फोरनि गुदि दोहोरोम बाथौ बाथौ दोहोरोमनि बे बाथौ दुमनायावहाय जोंहा औवा नङाबानो जाथारा जोंनो औवाखौ नांथारगौ। ओ जिये थ' बाथौ दोहोरोमा औवा नङाबानो जाखाया ओ दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार औवानि आइजें आरो बेबायदिनो खायफा खायफा गोदोनि समावहाय ओ बिदिनो बे माइनावनि बिन्दो होनना बुङो जे ओ माखासे माइनाव दोनग्रा बा जोङो लोक्षि बे माइरंखौ सोनानै दोनग्रा माखासे दैहु बेफोरखौहाय बसरनि थाखाय बा मुबा मोनसे माबायावहाय ओ बिदि दैहुफोरखौ बसायनो थाखाय औवाजोंनो फिसा खाथि जिरनानै गल सैनानैहाय बेखौ फज'नो थाखाय बानायनाय बेफोरो बेफोरबो माने औवाजोंनो बानाय जानाय माखासे आइजेंमोन आरो दानिया बिनि अनगायै जोंहा नखरावथ' आरोबाव औवानि आइजें नांबावखागौ मानो होननानै बुंबा जोंनि बर' न'खरफोरा आथिखालावबो गोबां जौगानाय नङा। बे हिसाबै जोंहा गासैबो दानि बादि ओ इथा अन अन्थाय बाला सिमेन्ट बाहायनानै थिं बाहायनानै ओ बेरा दुमनो हाया बा वाल होनो हाया ओंखायनो औवानिनो बेरा दुमनाय गावनि बाउण्डारिखौ गावनि सोरगिदिं सिमाखौ थि खालामनानै लानाय बेखौ औवाखौनो बाहायनाय जायो आथिखालावबो
औ
आबाद फोथारफोरावबो बेबायदिनो औवा बाहायनाय जायो आरोबाव ओ फारसेथिं आबाद मावनायाव बाहायनायावथ' गोबां माने औवानि आइजें आइला बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो। जेरै ओ हाल एवनाय समाव बाहायग्रा जुंगाल बेखौबो औवानि बानायनाय जायो खायफा खायफा दंफांनि बानायोबाबो औवानिबो बा औवानि बांसिन बानायनाय जायो। आरोबाव मोसौ हग्रा लावथि बेखौबो औवा जों बानायनाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा फार थिं थाहैबाय ओ माइ खायग्रा आइजें हुकेन बेखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो हासिनि बेदा बेफोरबायदिफ्रावबो जिहेथु बै माबाखौहाय उम गुदिनि बाहागोखौ ओ जोहा खायफा दंफां दंफांजों बानायोब्लाबो माखासे बिनि हाथाइफोरखौहाय हासिनिफोरखौ औवाखौनो फिसा फिसा फिसा एसे गोफार गोफारहां साइसनि मोजां सैनानै बेयाव दोना होनाय जायो आरो बिनि हमग्रा बिखुङा औवानिनो बानायनाय जायो आरो
औ
आरोबावथ' जोंहा औवाजों बाहायजानाय बेबायदिनो गोबां आइजें दङ नोंथाङा बुंखाबाय जोनोमनिफ्राय थैनायसिम जोंनो औवा नांगौ जिहेथु जोनोम जानाय समाव ग गथ'नि उथुमै हानायाव औवा बाहायोमोन आरो बेनि उनावहाय जाहा थैनाय समावबो बर'फोरनि धोरोमावहाय थसे औवाजोंनो जोङो गोथै बानग्रा बाथि बेखौ बानायनानै जोङो जोबथा बिदाय होनाय जायो बेखौ नायोब्ला जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोनोम दोहोरोम आरो थैनाय बेफोर गासियावबो जोंनो माने माबाखौहाय औवाखौ नांथारगौ बा औवानि मुवा बेसादखौ नांथारगौ ना नोंथां?
नंगौ नंगौ ओनबा नोंथां ओ जोङो
जोंनाथ' समाबो जोब्बाय
नोंगौ नोंथां औ दे ओमबा नोंथां औ दे नोंथां दे
औ दे